जादोंना नोंथां? औ मा खबर नोंथां?
उम नै बिदिनो ख एसे मोजाङानो गबरा नोंथां, औ ओमफाय मा खामदों नोंथाङालाय?
आंबो नै बिदिनो गामियाव एसे थाबायग्लांदोमोन नोंथां ।
जाखांबायना नोंथां बेलासिफोरनि ।
औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय मा ओंखि। जोंहाथ' इंख्रिया बिदनो। अमाजों आलु फाजि आरो दालि ओंख्रिमोन नोंथां।
अ' अ' अ' औ ज जोंहा आं ओंखामखौनो जाथ'वखै नोंथां। माने आङो बेलेगनिफ्राय दानि बावैसो एसे सफैदों।
औ।
माने आं दा एसे मोनासे जाखा खानायखाय दा मोनायावनो ज खनसेनो जाखानोसै होन्नानै माने थाथ'बाय आरो नोंथां। दा जाथ'वासै माने
होमबा नोंथाङा माबाफोर खामानि लानानै कल हरदोंमोन नामा
औ नोंथाङा आङो माखासे बिदिनो डिभेलपमेन्टफोरनि बागैहाय सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथांनाव जेनेबा ओ मोनसे एरिया बा मोनसे एसे गामिखौ डेभलप खालामनो थाखाय जोंनो माबायदि खालामनो हायो मा मानि गोनांथि जायो बेफोरनि बागै आरोना नोंथां नोंथाङा हायोबा एसे फोरमायहरलाय आंनो
अ हायो नोंथां आंबो माने एसिबां एक्सपिरियेन्स माने बुजिनायथ' गैया खिन्थु माने आंनि साननायाव जाबाय बिदि जों जों जोंनि एरियाफोरखौ डेभलप खालामनो हागोन बिनि बागै आं माने एसे फोरमायहरसै नोंथांनो माने गिबियावनो गामि एरिया बिदिनो फोरखौ डेभलप खालामनो होनोब्ला माने गिबियावनो जों साखोन सिखोन लाखिनायानो गिबि जाग्रोनांगोन आरो मेन खामानिया माने बेनो जाग्रोनांगोन मानो होनोब्ला साखोन सिखोन लाखियोब्लासो गामि खौ माने हाजार गोरिब गुन्जा बायला जिला न'आनो जा मानो अब्ला मै साफा फैयोब्ला जों जोबोरैनो नायनो मोजांानाङा आरो बेनिफ्राय बेनि फारसे आरो साफा खालामब्लाथाय गोसोफोराबो माने बेरायनो आरो थानो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोर फोर फैयोब्लाबो माने मोजां मोनफैयो आरोना थानो साफ साफा नुयोब्ला आरो औ डेभेलप खालामनो थाखाय बिदिनो जों बयबो सरखारारखौ नेबाय थानानै जाया आरोना मानो होनोब्ला सरखाराबो गासिबखौबो माने नायजोबनो हाया बबे जायगाया डेभेलप नङा बबे जायगाया डेभेलप बेफोरखौ माने सरखाराबो नायथिंबाय थानो माने सम मोना आरोना माने सोलाबा बिसोरबो बेखायनो माने डेभेलप खालामनो थाखाय जों गाव गावनो माने नाजानांगोन आरो गिबियावनो डेभेलप खालामनाय होनोब्ला जों लामा सामाखौ मोजां खालामग्रोनांगोन जाहाथे दैज्लां बोथोराव अखा हायोब्ला हाब्रु जाया मा जाया बिदिनि थाखाय जों जोंनि लामाफोरखौ अन्थाइ बाला होनानै हायाब्लाबो माने अन्थाइ बाला गारनानै नानै माने साखोन सिखोन आरो स्लिम स्लिम खालामनानै दोननांगोन आरो आरो बिदिनो गिबियावनो होनबाय आं फोसाबनाय होमबा आं नोंथांनाव सोंनि माने नोंथांमोन औ नोंथांमोनथिंलाय जेनेबा बिदिनो डेभेलप खालामनो थाखाय एसेबो माने नाजानायफोर जेनेबा मा मा रोखोमै नाजाबोखो जेनेबा नोंसिनि एरियायाव
औ जोंनिथिंजायथ' माने गोबां सुबुंफोरानो नाजाबोबाय माने आरो दा बुंनो थांला एसे एनैया डेभेलप जाबोगासिनो बो नोंथां ओ माने जोंनि खै माने नोंथां ओ गोदोनि समावहाय माने
औ
बिदिनो माने बांद्राय लेखा गोरों सुबुंफोर बिदि गैयामोन नोंथां आरो मोनसे गामि बा समाजाव डेभेलप खालामनो थाखायहाय माने इडुकेसनाबो मस्ट इम्परटेन्टमोन ना नोंथां ओ जेनेबा जों रोंङोब्लासो फरायनानै रोङोब्लासो गामिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोंङो बोरै हायो बेफोरखौहाय बेफोरनि लामाखौहाय मिथिलाङो नालाय नोंथां ओ माने ओ बिदिनो जों गामि माने ओ जोंनि ओनसोलनिफ्राय माने बिदिनो ओ फरायसालिफोराव थांङो माने सिगांनि समावहाय जोबोद खस्थ' जायो माने ओ सुबुंफोरा माने एथबां रोंगौथि गोनां नङामोन। बेनिखायनो माने ओ सरखारखौ लामा नायै नायै नायै थानानै माने ओ दैमाफोरनि दालांफोरखौ बा नायामोन नोंथां आरो बे दैमाफोरनि दांलां फोरखौ बानायिखायनो माने ओ फरायसाफोराहाय माने दैमाखौ बारनानै फरायसालियाव थांबाय थानो हायामोन आरोना नोंथां ओमफ्रायो बिदि हायैनि थाखायनो माने माखासे समाव माने फरायसाफोरा माने फरायसालिखौ गारलांबाय फरायसा थांबाय थानो हालाबा दैमा बिदिनो दै गिदिर जायोमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय ला सैहाय माने सुबुंफोरा माने एसे एनै बुजिनाय फैबाय आरो बे गामिनि दालांफोरखौहाय माने बानायनो हमबाय बिदिनो ज' ज' लोगो नांना नै गामिफोरखौ बिदिनो साखोन सिखोन लाखिबाय आरो गथ'साफोरखौ माने ओ दालांफोरखौ बानायना होननानै माने गथ'साफोरखौहाय माने फरायसालिफोरावहाय थिनहरबाय आरो ना ओमफ्राय बिदिनो स्टुडेन्ट फरायसाफोरा माने मोजां रोंगौथि मोनबाय आरो ओ बिदिनो गियान मोननानै माने उननि समावहाय माने बिसोरो ओ साख्रिफोर मोनहैबाय आरो बिसोरो माने आरोबाव माने नाजाफैबावबाय माने ओनसोलखौ डेभलप खालामनो माने ओ ओ मा होनगोन बेखौ ओ माखासे जायि खामानि जेरै लामाफोरखौहाय माने बिसोरनो सरखारखौ नेयाबालानो माने गाव गावनो माने एसे एसे रां खांलायनानै माने लामा फोरखौ फोसाबनो नाजाबाय आरो ना नोंथां बिनि उनाव फोसाबै फोसाबै बिदिनो गोबां बिदिनो जुजि-जुजि माने ओ ओ सरखारनि खाथियाव माने गोबां एप्लिकेसन हैयै हैयै माने दा जोंनि एरि या माने एसे डेभलप जाबोबाय आरोना नोंथां आरो आसा खालामो उननि सम आव माने गोबां डेभलप जालांगोन दायोथ' माने ओ सिगांनि समाव दालां सालां गैयामोन दा बेफोरो माने जाजोब बाय आरो लामाफोराबो जाहांगासिनो दा बेफोर माने ओ जोंनि ओ ओ-ओनसोलनि माने फरायसाफोर लोगोसे बिदिनो गामिनि सुबुंफोरनि नाजानायावहाय जाबाय आरोना नोंथां जाय गावजों गाव बुजिलाय नानै मदद होलायनानै गामिफोरखौ साखोन सिखोन लाखिबाय आरो नांगौ समावहाय माने हेफाजाब होलायनानै आरो फरायसाफोरखौ ओ फरायनो बा गथ'साफोरखौहाय माने सोलोंनो थुलुंगा होना फरायसालिफोरावहाय फोरोंहरनानै माने दा बिदिजोंनो माने ओ ओनसोलाव माने गोबां बि दिनो साख्रि मोननाय फरायसाफोरा माने गोबां बिबांनि जाबाय आरोना नोंथां आरो बे सा मोनसे ‌गो एबा गामियाव बा ओनसोलावहाय माने सासे फरायसाया बा गथ'साया माने मोनसे मोजां बिदिनो ओ साख्रिफोर मोनहैयोब्ला ओनसोलाबो माने मुंदांखा जायो आ बेफोरबायदिनो माने दा जोंनि एरियायाव माने गोबां इदिनो डेभलप जालांबाय आरोना नोंथां औ खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों।
औ ओमफ्रायो नोंथांमोननिखैलाय जेनेबा माबायदिथो दायो डेभलप जानानै दङ बा डेभेलप जागोनना जायाखै नोंथां?
थिंबो बिदिनो जाहांबाय नोंथां मानो होनोब्ला गोदोथ' एसे इसिबां बिदि थासारि नंला दा एसेबाबो माने साब साबस्रांबाय आरो दा मानो होनोब्ला सिगांनि समाव जोंनि बे एरियायाव जोबोरैनो मान दैमा मोनसेवबो बे दालांआनो दालांआ गोबाङै माने बोसोरफ्रोमबो बायबाय थायोमोन आरो ना औवानि दालां दंमोन खिन्थु बयबो माने गामियारि ओनसोल मानसिफोर आरो एरियानि लोगोफोरजों मदद हेफाजाबनानै दामानि जोंनि बे माबायाव मोजां माने फाक्कानि एबा लहानि दालां बाना नो दोन्नो हाबाय आरो ना?
औ औ औ
मोजां लामा सिसि ब्लक होन बे मोनसे ला माबानि लामा जाबाय आरोना दा आरो बिदिनो गामियाव जों खालामो बियो माने गामियाव
औ औ
रावबो दाखोर खालामा जासे गामियाव साफ लाखियो बिनि थाखायनो आरो गोदोनि समावथ' जोंनि गामियाव आया
औ
माने बारा लेखा फरा फोन बो बिमा
औ
लाबायनो आरो मानो होनोब्ला सोलोंथायासो मेन नालाय मानसिफोर जोनोम जोनोम जानो थाखायथ' जोंनो सोलाय नांथारगोन
औ
सहरफोराव साख्रि मावहैनानै मान गाव गावनि न'खरफोरखौ बिदिनो एरिया गिदिर खालामारगासिनो आरो आरो माने मोजाङैनो सोलिजोबबाय गि
औ औ औ माने गासिबो बयाबो गाव गावनि आयथिङाव गसंना थानो हानाय गोहोआव फैजोबबाय आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ बेथ' माने मोनसे जोबोद मोजां खोथा बे जुदि न'खरा डेभलप जायोबा गामियाबो डेभलप जायो गामिया डेभलप जायोबा मोनसे समाजाबबो डेभलप जायो। आरो समाजा डेभ्लप जायोबा बिदिनो ओनसोलाबो डेभ्लप जालाङो। औ बेबायदिनो मोन मोनसे समाजा माने डेभलप जालाङो आरोना नोंथां औ खोनायाखै नामा नोंथां?
औ खोनायाखैमोन नोंथाङा खोनाबाय दे।
एसे नेटवर्क इसुदां नोंथां एसे नांथार नांथि खोनाफैगासिनो आंनियावहाय।
औ मोजां खोनायाखै होनबा?
एसे थाबथा थुथा खोनाफैदों नोंथां।
अ र' र' नोंथां नेट नांनाय जायगायाव थांनि।
औ दे दे दे।
खोनाबाय नोंथां?
ओमफ्राय औ औ खोनाबाय नोंथां।
औ दे।
दायोलाय नोंथाङालाय न'आवनो दंना ना बेलेग एसे गुबुन जायगाफोरावहाय साख्रिफोर मावनानै दङ नोंथां।
अ नोंथां दाथ' माने आंना बिदिनो रिटायार जाबाय नालाय। गामियावनो बिदिनो नायगासिनो आङो माने गामिनि बागै जेनेबा गामियाव मा रोखोमै गामि आरो साबसिन हामसिन खालामनो हमनि बागै एसे जोंनि मोनसे दिडिपार्टमेन्ट दं आरो नामावनो जों माने बाय थायो आरोना नोंथां आरो गामियाव दा वाटार साप्लाइ होनो ना? बेखौबो माने बिनिबो सुबिदा सुबिदा खालामनो नागिरदों आरो ना नोंथां। जाहाथे बयबो दै मोनबाय थानो हायो।
औ जोबोर मोजां। औ औ दे होमबा दे नोंथां औ। उननि समावहाय सावरायफिनसै ना नोंथां औ दे।